हेलौ
औ हेलौ नोंथां बुंलाय ।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां बुं । दं नै आं नोंथां ओरैनो । फ्रियावनो जिरहायनानै माने ।
आदसा नोंथां आं नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन बुं दे ।
आदसा नोंथां होमबा सावरायनायखौ आखायाव लादोनि ना?
औ दे जागोन दे नोंथा बुंनो हागोन
आतसा नोंथां बै जे आथिखालनि लाइमोनफोरा जे माबादि थासारियाव सोलिना दं बा माबादि सोलोंथाइ बा माबायदि गाज्रि आखल आखुजों सोलिगासिनो दं बिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
लाइमोनफोरनि आखलखौथ' मा बुंदों आरो नोंथां दानि जुगाव गासिबो सिग्रेट बिरि जौ जुवाजों गब'जोबथारबाय बेनिखायनो लाइमोन सांग्रांनि थाखाय माने आयेन दानाया मोजां जागौमोन आरो नोंथां माने खौ आसा खालामनानै दंमोन आरो आं आं जों जोंनि ओनसोल जोंनि गामियाव ल' नङा एबा जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिदिनो जाबाय
औ नंगौ नोंथां
आरो नै दाथ' बिमा बिफानि बाथ्राबो मानिबावला सोरबा बायदियाथ' बिमा बिफाखौ खौनो बुयो बेफोरबायदियानो गारजि लमायाव थांजोब्बाय आरो आरो लेखा फरायनो थिनबा गार फराया लेखा फरायनाय गारनानै गुबुन जायगायाव थाङो
नंगौ नोंथां थिगानो बुंदों नंगौ गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बिदिनो बेरायनाय जानाय लोंनायजों नांजा नांथाबना दंसै आरोना
औ नंगौ नोंथां औ बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थाजो जोब्बाय माने बिसि जोंनि सेंग्राफोरा लाइमोनफोरा नामानो सोरबा मोजां बुंबा बिसोरनि थाखाय गाज्रि जायो माने नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ माने सोरखौबा बिदिनो सोरबा मानसि सासेया बुंबा जायबा बुंग्रा बेखौसो माने दम होनाय बुनो नागिरनाय बेफोरबायदि बुजायग्राखौसोदि दंसे आरो ना आथिखालाव
औ नंगौ नोंथां मोजां मानसियासो माने गाज्रि जा जाफायो
औ नंगौ नंगौ औ
बिमा बिफाखौ बुग्रा ओंखारबाय आरो
औ औ औ
दाना आरो नै बाइक गोदान ओंखारदोंनो माबा केटिएमनो बेफोरबायदिखौ लानानै माने ओरै सिख्लाफोर लाना बेरायनाय बेफोरबायदि गाज्रि हुदा जाबाय माने गिदेर उन्दै सनमान गैयि खालाम जोबनो होग्रा जाबाय जामोननानै रावखौ बोसोन होनो दोंब्ला
आथिखलाावथ औ नंगौ नोंथां ओं नंगौ आथिखलाावथ गोबां सेंग्रा सिख्ला बुंनो थाङोब्ला जाय बिदिनो सोरबाबा बिमा बिफाया फिसाज्ला मोजां जाथों होनना सोरनोबा बाइक होयो मबाइल होयो दामि दामि होयो नाथाय बैफोर बैफोर सेंग्रा फोरा माथो दाना ओ आथिखालाव माथो बाइक साब्रंना बिदिनो बाइक मोनदों होनना सालायो नाथाय साननैसोयावनो इदिनो लामा सामा बायदिसिना जेंना जेंसि एक्सिडेन्ट बा माबा माबि गोबां खोनानो
औ नंगौ नोंथां नंगौ बियो सै थोखा सोरबा गोसोथोनायखौ मोनैनि औ नंगौ सोरबा लाब रिनसाखाय सुइसाइद जानाय बेफोरनि थाखायनो सोरबा आरो लाभ स्टरिनि थाखायनो माबा ड्राग्स लाग्रा जानाय बेफोरबायदि हालोद बाव थांजोबाय माने दानि लाइमोनफोरा
एसे एनै इदिनो औ उम आरो खाय सानैसो इदिनो मोजां थााबाबोना नोंथां माने बैफोर जाय फोर लोङा जाया बेफोर माने लोङा जायाबाबो बाइक मोननानै माने बेरायदाव बेरायदाव बेलेग लोगोफोरजों बेरायदाव माने लोंनाय जानाय बेफोरखौ खालामग्रा जानाय नुनो मोन्दों माथो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
बेफोरथ सोलिबाय थागासिनो दायो मोजां मानसियासो गा मोजां मानसियाबो गाज्रि जायो मालाबा समाव गामो गाज्रि मान सियाबो मोजाङाव फैयो नोंथां बेनिखायनो माने लाइमोनफोरनि रै खाथिनि थाखाय सांग्रां हान्जा दानाया मोनसे मोजां जासिगौमोन आरो नों
अह आदसा आसा नोंथां नंगौ औ बयहाबो उम गामि गामि बा गामियाव नङाबाबो अबबा इदिनो लायै लायै माने लाइमोनफोरनि थाखाय इदिनो माबा मोनसे दाना दोननाया खोब मोजांनि बाथ्रा नंगौ थिगानो नोंथां नों बुंनायाबो औ अब्लासो माने गासै सांग्राङैनो थागोन लाइमोनानो जा बा गासैबो बेनि थाखाय ओ लाइमोन सांग्रांनि थाखाय जोंङो नखरारिखौबो बुंनो हागोन खोमालैना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन।
एसे एनै ओ खावलायबा माने जानोबो हागौदां बिमा बिफाखौ खौ बुंबा लाइमोनफोराबो एसे एनै आबागोनदां ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम
दानि माखासे लाइमोनफोरा बिमा बि बेखौनो बुनानै बुना गालांखागोन होनग्रा दङ आरो रावबो मोन दानि लाइमोनफोरा राव बिमा बिफानि बाथ्राखौनो मानियै जालांजोब्बाय थों
औ आरो नोंथां बैफोरबायदि बिमा बिफा बुग्राफोरा बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो दागस ड्राग्स एडिक्टेड बा माबा मोनसे लोंनाय जानाय बेफोरबोथ' जानो हागौना।
औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदियासो बिमा बिफाखौ बुलायनो हानाय गोहो मो मोना नोंथां बेफोरबायदि
नोंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
मोजां मानसिया बिमा बिफाखौ बुनायनि साहस। मोनाथ'ना नोंथां।
मोना नोंथां मोना मोना जायफोर माने बैफोरबायदि लोंनाय जानायनि दान्दा बा लोंना जाना खर' गरम बेफोरबायदि क्रेक एसे मेन्टेलि माबाफ्रासो माने बेफोरबायदि साहसखौ हायो आरोना नोंथां बुनाय साहस होननायखौ आरोना नोंथां। औ नङाबाथ' रावबो बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि माबाया बा बायसान्स बुंनो थाङोब्ला ना नोंथां जुदि ओ बिमा बिफानि आखलानो बिदिखामोनब्ला ओ बेवहाय लाइमोनाबो एसे जेनेबा जास्ट ओरैनो माबानि थाखाय आखाइ होनायाबो जेबो नङा नंनायालाय। बिदिनो बजाय औ बांद्राय अख्राद्रायखौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथाङ नंगौ।
बैफोरबायाददि जायफोर द्राग्स एरिथे बेफोरखौथ' बुंनोनो नाङा बिसोरथ' आखाइ आखाइ बायसान्स बिमा बिफाखौ आखाइ होयोब्लाथ' बिसोरनिनो गोरोन्थि जायफोर लोंना जाना बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ दं धुम दाखाल बा दावराव दावसि खालामो बेफोरथ' बिसोरनिनो गोरोन्थि जागोन अब्लाना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ
आथसा नों बिथांमोननि ओनसाव लायो बेफोरबायदिया माबायदि। सोलिना दं नोंथां।
आदसा नोंथां जोंनियावबो थिग बिदिनो उम सोलिदों सोलिनायालाय, जायफोर फरायफुबाय थानाय फंबाय बिनानावमोन बिसोरबो माने ओरैबायदि जालांदों जे फरायथों होनना बिमा बिफाया बिदिनो बाइक होयो आरोना नोथां। जोंनिखबो एसे एनै जायफोर गोनां न'खरनि बा गोरिब न'खरनिफ्राबो सोरबा एसे एनै गोजान लामा हान्थिनो बा मानो बाइक होयो। बेयावहाय माने ओरैबायाददि नुदों आंबो। लामा सामायाव माने कलेज थांनायानो जा बा स्कुल थांनायानो जा माने बै सि्कर जानायानो माबा जानायनो आरो लोगोसे बिरि सिग्रेट बेफोरखौ मान कलेज थांनाय बा स्कुल थांनायाव आं सोबनाय खोब नुबोदों आरो जोंनि लाइमोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो बेफोरबायदिनो बाइक होदों से होदों लोंनाय जानायफोरा बारा जादों। लोगोसे बेफोरबायदिनो लामा सामायाव बहाबा एक्सिडेन्ट जानाय खोनादों बा गामिनियानो जा बा गुबुन गामियानो ज खोनादों आर ना नोंथां। बेफोरुरबायायदि। आरो बे बिदिनो। गुबुन लोगोफोरजों लोंग्रा जाग्रा फोरजों बेरायदाव बेरायदाव बेफोरबायदिनो माने गोसोफ्रा बिरलांबाय आरोोना। जाय फोर लोंग्रा बिसोरो माने। लोङियाबो माने थांफानानै, बेफोरबायदि आखु माने आखुल आखु सोलोंनो सोलोंबाय आरो माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि। लाइमोनफोरा माने फरायनाय थिनायफोरखौ औ फरायनाय थिनायफोरखौ मोजां जाथों होनना बिमा बिफाया हाजासे अननायबो होदोंमोन नाथाय, जोंनि बांसिन दानि बर' लाइमोनफोर बा गुबुन हारिनि लाइमोनफोरानो जा बेफोरबायदि बिदि माने लामायाव फैदोंसै आरो लोंनाय जानाय ट्राक्स एरिट्रिकनि लामायाव आरो।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बेफोरबायदि लोंनाय जानाय बा माबाफोरा सोलियो नामा नोंथां लाइमोनफोरनि सायाव
जोंनि ओनसोलाव नोंथां जों जों गामियाव माने बेफोरनो सांग्रां हान्जा मोननाय बायदि मोनसे माने लाइमोनना दानानानै दोनदों माने जोंनि गामिनि आरोना माने जोंनि सिङाव माने बिदि लोंना जाला खालामनानै बिमा बिफाखौ बुग्राखौ माने बुफिननाय बा जुरिमाना होनाय लाइमोननो बेफोरबायदि सांग्रां मोन जाहानजालला माने आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जों गामिनि जोंनि गथ'फोरखौ बा लाइमोनफोरखौ बहाबा लोंना जानानै दावराव खालामामनाय नुयोबा बा बहाबा लोंना जानाय नुयोबा माने गामियाव मोनसे जथुम खुंनानै माने बिखौ बुंनाय बुजायनाय
औ नंगौ द नंगौ ।
दोननाय मोनसे जु दुंखुंनानै बादा होयो आरो माने नोंथां माने जोंनि जोंनि गामियाव एसे खम दङ आरो माने बेफोरबायदि लोंला जाला खालामग्रा गथ'फोरा लाइमोनफोर आरो ना नोंथां
औ औ।
गुबुन जायगायाव दङ दंनाया गुबुन जायगानिफ्राय फैयो सोरखौबा सोरबा लोगो जासिगोन सोरबा सोरबा साइड साइडआव थांनानै लोंहैयो नुसनजोबा नालाय नोंथां जों माने जोंनि गामियाव जायो खिनि नुयो बेफोरखौ जों बादा होयो
औ नंगौ नोंथां होनांगौसो बारा आरो औ नंगौ।
ओम
ओ बेफोरबादि औ खोनादों नोंथां। खोनादों खोनादोंना बेफोरबायाददि माखासे गामिफ्राव औ औ।
गाज्रि लामानिफ्राय मोजाङाव लाबोनो होननानै मोजां जाथों होननानै जों माने बिदि जुथुम खुंनाय जायो आरो माने जोंनि गामियाव
औ। थिगानो नोंथांमोननि गामिया मोजाङानो जाखिनि ओ नेमखान्थिफोर दङ बेफोरबो गोख्रों गोख्रोङनो आरो लाइ मोनफोराबो आसा खालामो गोख्रोङानो जागोन बेफोरबायदिनो बयबो बयबो बिमा बिफा बा गामियाव बेफोरबायदि मोनसे नेम खान्थि थाखानांगौ अब्लासो माने इयुननि थाखायबो मोजां जायो आरोना माने इयुननि थाखाय फिसा फिसौनि थाखाय ओरैबायदि माबा दंमोन जोंनि माबायाव बिदि नेमखान्थिफोर दंमोनलाय नना माने फिसा फिसौफोरखौ इयुनाव बुजायनो हायो जाहाथे थानांगौ नंगौ नोथां नोंथांमोननि गामिया थिखनो खालामदों जोंनियावबो बिदिदिन दंमोन दा दासान्दि एसे एनैया सोलिदों अब्लाबो बांद्राय सोलियाखैना होनथांदों नि जोंनि गामिनियाव बांद्राय सोलिनाय नुवाखै आं नुनायालाय नोंथां
औ
आच्छा ओमबा नोंथांं नोंथां सावरायनाथ खोब गोजोननाय मोनबाय मबा जों मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां आसा खालामो उनफ्राव बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां सावरायलायनो मोनथोंसै
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
दे ओमबाना नोंथां
औ दे दोन